हेलौ नोंथां हेल' नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां माथोखौ अ नोंथाङा औ नों खोनादोंब्ला नोंथाङा माबाफोर हाबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां? हेल'
हेलौ हेल'
खोनादों
औ अ नोंथाङा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो।
अ मावाखै जेबो मावाखै नोंथां राय्लायनो हागोन दे
अ अ नोंथाङा दायो फ्रि दा नोंथां
औ फ्रियानो बिदिनो नै दासो जाखानानै ओंखारबोदों लामायावहाय
अ जाखांबाय होमबा
औ जाखांबाय नोंथाङालाय जाखाङाखै नामा
आङो जायाखैनो नोंथां नै आंबो जिरायना दंथ'यो दसेनि थाखाय
औ औ दे होनबा जों सावरायलायनोसै नामा नोंथाङा मा खोथायाव सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन बे
औ नोंथां आङो नोंथांनावथ' ओ मोनसे जाहोनबा आयदायावहायनो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन बे आयदायानो जाबाय ओ नोंथाङा मा बाइकखौ बा गारिखौ सालायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंनि फेभरेट बाइक गारि जिखुनु ओ फोरमायनो हागोन नामा होननानैसो आं नोंनाव फन हरनाय जादोंमोन।
अ माने गारि मथर सालायनायनि खेथ्र'आव आरोना
औ बाइकब्ला गारि माखौ मोजां मोनो सालायनो माबायदि माबायदि बा आ गारि बा बाइकफोराबो बेलेक बेलेक धरनफोरनि थायोना जेरै जोङो बेलेग बेलेगाव सालायनां गौ जायो ओ अनथाय लामायावबा माजां ला मायाव बा बिदिनो हाब्रु लामायाव बिदि ओ बेलेक बेलेक रोखोमनि बाइक मटर साइकेल ओ स्कुटि बिदि थायोना ओ इनि सायाव एसे नों मा रोंगौ बेखौ आंनो खोन्थाब्ला आङो बुहुद गोजोननाय था गौमोन नोंथां
अ रोंनायाथ' रोङा माने आं आंनि फसननि खोथायाव बुंसै आरोना ओ जोंथ' जेनेबा गामियारि मानसि बिदिनो खा खाथि खाला ओरै जेनेबा गामि खाथिफ्रावनो ओ बुंनो थाङोबा आंना दे टु दे लाइफ ना सफ्रामबोनि खामनाय जायो नालाय दा आङो इदिनो इदिनो खामानिफोरनि सायाव आरोना बुंनो थाङा लांनाय लाबोनाय नांथारगौ नालाय बे खेथ्रआव नायोबा बिदिनो फिसा फिसौ बाइकफोरखौ मोजां मोनो जेरै हमनानै ला ग्लेमारनो माबा स्प्लेन्डार बेफोर मानो होनबा बेफोरो जेनेबा बारा खरसाबो थाङा ना गा बानायनाय मानाय गाज्रि जा थांबाबो थावबो जाया औ नाथाय आं जेनेबा आंनि निजेनि पार्सिनेलावहाय जेनेबा लानो गोसो बाइक। बुंनो थाङोब्ला आङो रयेल एमफिल्डनि आं मोजां मोनो। क्रुजिं बाइकफोर जेन औ जेनेबा हमनानै ला मेराद बिराद बाइक थायो हमनानै ला मिटियर थ्रि फिफ्टिनो ना क्लासिक थ्रि फिब थि बेफोरखौ आं माने फसन्द जायो माने मानो फसन जायो होन्नानै बुङोब्ला बेफोरो माने गोजान लामायाव हान्थिनो थाखोय गोबां कम्फर्टेबोल जायो। मानो होनबा आं मानो इखौ फसन्द जादों होनबा आंना गोसोआ मायाव बिरलाङो होनबा बेरायनायाव ना नोंथां। आं गोजान गोजान जायगा हमनाय ला जोंनिनो आसाम खाथि अरुणाचल। मेघालय बेफोराव आं माने बिराद बेरायनो गोसो दा बेफोराव बेरायनो थाखाय हान्थिनो थाखाय नै बिदि बाइकफोरा माने एसे मोजां जायो माने गोजान लामा हान्थिनायावहाय माने आयथिं साया आखाइ साया होननाय खोनानाय बायदि मोन्दों आङो। आंनियाव आरो खोनानायावहाय उम आंबो गारि मथरनि बारा मोन्थिया बारा गियान गैया नाथाय-
औ।
सु माने गोसोआ नै बिनि सायाव बिरलाङो आरो।
औ ओमफाय सालायनो माबिदि मोनो नोंथां? रयेल एमफिल्ड नों दे होन्दोमोन दानि माबोरै सालायनो?
सारायनोथ' सालायनो माने जोङोथ' बारा गोसा गोसा सालायग्रा मानसि नङा नालाय इदिनो लासै सिक्सटि सेभेेनटि बिदिनि स्पिडाव सालायो जोङो हाइवेयावहाय होम्बा नै बिफोरो माने ने ग्रोब जायो माने सालायनो नोंहा एव ओय बारा गो मा होनोमोनलाय इस्पिडबो नांखाया नालाय जोंनोथ' ओरैनो। मा नर्मेल स्पिडाव सालायनो थाखाय जाहा ग्रोब जायो माने बेफार बाइकआहाय। बारा मोदोमबो साया माया नाथाय- मोदोम फिसाफ्रा एसे खस्थ' मोनो आरो मानो होनबा बाइकआ गिलिर जायो नालाय बेफोरबायदियाहाय। नाथाय बेफोरो आं माने गोसोल' आरो ना थाय दा जोङो मा होनोमोनलाय सानफ्रामबोनि मावनायाव बेफोर बाइकआ खामानि होआ मानो होनबा बेफोरावहाय गोबां थाव जायो खरसा जायो ना ओंखायनो आं माने इदिनो ग्लेमार बेफोरखौ सालायो आरो।
औ ओमफाय नोंथां नों जे बुं आं नोंथांनाव फंसे सोंगोरगौमोन नोंथां गार्जिमोनाब्ला ओमफाय नोंथां ओ हाब्रुफोरावलाय माबायदि ओ रयेल एमफिल्ड बाइकआ बा आंनो हाब्रुआव सालायनो मोनसे बाइक नांगौ जादोमोन आङो आब्रुआव सलायनो लुगैयो माने आङो एसे अन्थाय लामाफ्राव सलायो नालाय। ओ ओंखायनो ओमफायो मा ब्रा मा रोखोमनि बाइक बा मा ओ टाइपनि रयेल एमफिल्डनि खौ लाबा आं मोजां जागोन। ओ हाब्रुआव सलायनो बा ओरैनो अन्थाय लामायाव अफ्रदिं होनो ना जों जिथु बेखौ माने माया थिग जागोन नोंथाङाथ' रयेल एमफिल्डनि ओ बाइक नि एक्सपिरेन्स बा नलेजआनो गोबां दंखायो नै दानिसो फोरमायबालाय फोरमाय नालाय नोंथाङा रयेल इनफिल्डनि मोजां मोनो होन्नायखाय।
दा नोंथाङा आंनाव सोंबाय ना जेनेबा हाब्रु हाला अन्थाइ गिदिर गिदिर ना माने एथ'बांबो लामा मोजां नङि आरो दा नोंथा नोंथाङा सोंनाय मथे नोंथांमोननि खाथि खालानि लामाया मोजां नङा जानांगौ एसे गाज्रियै जा नांगौ अबस्थाया ना होम्बा नोंथाङा माने रयेल एमफिल्डनिनो सायाव नायनानै बेफोरबायदि लामायाव सालायनो थाखाय आंनावहाय सों नाय जादों आरो माब
औ औ औ ओमफायो बे बाइकआहाय आं आंना माने दैमाबो बारनो हानांगोन आरो बांद्राय गोथौ नङा माने इदिनो मिडियाम मिडियाम ओ ओ ओ जखा जखा दैमा बारनो हानाय रयेल इनफिल्डनिनो बाइक आरो बेखौ बबे मोजां जागोन उम
बुंनो थाङोब्ला माने रयेल एनफिल्डनिनो नोङो बेफोरबायदि लामायाव नांगौ जादों होनोब्लाथ' दङ' मोननैसे दङ' दंनाया नाथाय मा नाथाय गोबाङानो माने फैसा खरसायावहाय दामबो नाथाय आं बुंनोसै मो नामानो जाहैबाय हिमालयानबो होननानै बुङो हिमालयान दा जोंनाव दङ' अ फर इलेभेन दङ' फर फिफटि दङ' ओमफ्रायो स्ख्रेमबो दङ' दा बेफोरखौ जोङो लामा गाज्रियावबो सालायनो हायो नाथाय मोननैसो बेयावबो दङ' डिसएदबान्टेज होननानै बुङोना जोङो बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा बाइकफ्रा एसे गोजौ आरो माने मानसि गाहायफ्रा सालायनो हाया ओमफ्रायो थावबो बिराद जायो बेफोर आरो ओमफ्राय बे मोननैसोआ एसे गिलिरबो आरो बाइकआ माने
औ -औ
थुद नाथाय गोबां कमफर्टेबोल आरो बेफोरबायदि लामा सालायनो बारा खस्थ' मोना माने मोदोमफोराहाय दा नों
ओमफाय नोंथाङो ओमफाय नोंथां बियो ओ जि टि बा कनटिन्टेल सिक्स फिफटि होननाय आङो गोबां नुबाय दं ससियेल मिडियाआव बेफोरो माबोरै जागोन नोंथां बेफोरो दैमा बारनो हागोन ना हाया हाइवेयाव माबोरै जागोन बा स सलायनो माबोरै मोनगोन एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
बेथ' नोंथां नाथाय नोंथांनि नोंथाङा दहाय आं सिगां फोरमायहरबाय नोंथांमोननि लामायाथ' एसेबो थिग नोङा होनना बुंदों नायोबा बे लामाखो लामा बे लामानि खन्दिसनजों नायोब ब्ला नोंथाङा जि बाइक बुंदों जि थि बा होनदों नैबे फोरो माने बिदि लामानि थाखाय बानायनाय जायाखै बेफोर बाइकआ जाहैबाय हाइवेफ्राव सालायनो थाखाय लामा समानावहाय मानो होनबा बेफोरो एखे मा होनोमोनलाय इंरा जिनि जों बेखौहाय केेफेरेसारबो होननानै बुङो आरो ना। बे बाइकसो आरोना उम दा बेफोरो बिदि लामानि थाखायसो आरो बिदि हाब्रु हाला लामनाय जायाखै बिदि बायगाहाय दा नोंथाङा सलायोब्लाबो सालायनो हागोन। नाथाय गोबाङानो खस्थ' मोननाय जागोन नोंथाङा आरो बाइकआबो गाज्रि जागोन
औ औ आरो नोंथां ओ आङो जेनेबा खम दामनि स्पर्टस बाइक बा निखेट बाइक लाबा माब्रै जागोन जेनेबा एन एस फर हान्द्रेदबो गोदान ओंखारदों आरो बिदिनो गोदान गोदान ओंखारलाबाय दं जेरै ओ खेथिएम थ्रि फिफ्टि होननायबो ओंखारदों दिउक मोनसे आरो गुरिला फर फिफटियाथ' बे दामद्राया जाहैबाय उम आरो एन एस फर हानद्रेद एन एस टु हानद्रेद केटिएम आव थ्रि फिफ्टि बेफोरो माबोरै जागोनथाय नोंथां
अ दा नोंथाङा थाखा फैसानि सायै नायनानैबो बुंदों नालाय हबा बुंनो थाङोब्ला आं नोंथांखौहाय ला होननानै बुंगोन बे बाजाज कम्पानि नि फोरनि आं बुंगोन मानो होनबा खमैनो नोंगौ बेलेग बेलेग रोखोमनि मोजां मोजां बाइक मोननो थांगोन नोंहा दिनै गाबोन सानफ्रामबो सालायनो थाखाय बेफोरावनो नोंहा जायो मानो होनबा नों नोंथाङा केटिएम फोरनिखौ सालायोब्ला गोबां खरसा जायो बानायनाय मानाय सारभिस होनायफोरावहाय ना
औ औ
दा लामाफोराबो गाज्रि होननानै फोरमायदों नोंथाङाहाय अब्लाथ' बाइकआ बिदिनो गाज्रि जानाय मानाय गोबां माने चान्स थायो ओंखायनो बेफोरखौ साननानैबो लादो। मानो होनबा
आरो नों जुदि नोंथाङा लाथारनो गोसोब्ला लानो हायो जेबो उसुबिदा गैया नोंथांनि सालायनायनि सायावसो बेफोरो
औ आरो बेफोरो स्पर्टस बाइकफोरजों आङो ओ तावांबा शिलं बा बिदिनो एसे गोजान गोजानाव बेरायहैनो हागोन ना हाया नोंथां ओ आंथ' खोनानो मोनदों रयेल एनफिल्डआथ' ओ बेसेनो गुदुं जायो बिसेनो मोजां खारोसो होननाय खोनादों दा स्पर्टस बाइकआथ' बिदि जानाय नङा बायदि मोनदों आं गोजान गोजानाव थांनो नो हागोनना हाया बेरायनो हागोन ना हाया बायदि मोन्दों आं माने गोसोखौ बाइकनि सायाव लानानै आरो
जास्त नोंथाङा बुंदों हागोन ना हाया हायो नोंथां मानो होनबा दानि स्पर्टस बाइकआवहाय गोबां सुबिदा जाबाय इन्जिनफोराहाय माने दानि स्पर्टस बाइकनि इन्जिनफोरावहाय जोङो माबा बुंनानै बुङोना इंराजिनि लिकुइड कुइल इन्जिन होननानै बुङोमोन
औ औ औ
गुदुं जायो होमबा नैबे बुस्थुआ हारसिंनो अट'मेटिक खामानि होनानै माने इन्जिनखौ थान्दा खालामो होनबा जोंहा जेबो उसुबिदा जाया थांनो हागोन गोबां गोजान लामा हान्थिनो हागोन नोंथाङा उसुबिदा गैया
औ औ औ औ नोंथां दा नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद सोलोंथि औ औ औ औ औ औ औ नोंथां नोंथांनिफ्राय आङो जोबोद ओ मोजां मोजां नलेज बा सोलोंथि लानो मोनबाय बाइकनि सायाव आं दा आङो दायो सानना नायनोसै माखौ लानाय जायो नोंथांनि फ्रायबो आं नलेज मोनखाबाय नालाय आङो दा फुल एन्ड फाइनेल आउट खालामसै उनावहाय दायो आं आङो जोबोद गोजोननाय थादों नोंथाङा आंनो मा रोंगौ बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथां
औ दे आंबो गोजोननाय थाबाय आंबो बारा मोनथियामोन दे ओ